हेलौ नोंथां।
औ नोंथां।
मा खालामदों नोंथां?
नोंथां आं निफ दिनै जानाय आद्राखौजो जाखांनानै ओरैनो दं थां।
अबाव नोंथां?
अ' अ' नोंथाङालाय मा खालामदों?
उम दङो नोंथां ओरैनो।
अ' मा ओंख्रि नोंजों ओंखाम जाखांखो नोंथां फुंनिखौ
उम ना गोरान जोमोन नोंथां।
आ दङो नोंथां।
नोंगौ नोंथां।
आ आ
नोंथांमोनालाय मा ओंख्रिमोन नोंथां?
जोंना ओंख्रिया मैया हरनि माबासोमलै नोंथां खुमब्राजों दावसोमोन ओमफाय दहय फुङाव आलु बाजि एवदोंमोन बिदिनो जाबाय नोंथां फुंनिखौ। औ औ
नोंथां दाथ' दैलां बोथोर नोंथां नोंथांमोना माइफोर गायखांबायमोन नामा?
जोंनाथ' माइखौ गायनो हाथ'वाखै नोंथां खोथियानो माने मोजांङै जाजोबथ'आखै नालाय बेनिखायनो गायजोबथ'नो हायाखै नोंथां एसे दंबावो खावसे दंबावो आरो माने नोंथां।
नोंगौ नोंथां।
ओ आ नोंथांनियालाय जोबबायमोन नामा माइ आबादा?
एसे जोबहां जोबहां नोंथां। नोंथां मोनना ओरैनो जाहा बारा गाया बिगासेल' गायो।
अ मोजाङानो नोंथां
गामि नोंथांमोना गामिफोरावबो जोबबाय नामा?
गामिफोराव इदिनो सोरनाबा सोरहाबा जायफोरा नखराव मानसि बांसिन दङ माइ गायग्रा बिसिना जोबबाय आरो माने
होमबा नोंथां आं नोंनाव आं बिदिब्ला नोंथां नाथां जों मोनसे आयदानि सायावसो रायज्लायनो कल खालामनाय जादोंमोन
अ नंगौना रायनोथ' हागोन हानाया नोंथां आं दा ओरैनसो दंखायो नालाय नोंथां
आंनि आयदाया जाबाय दा माने नोंथां दाथ' आथिखालाव बिराद दैज्लां बोथोरखाय दैबाना सोलि जागासिनो दंना बिथाङा इसे दै दैबानानि सोमोन्दै इसे ओ फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां मानो हाया जानो नोथां
दे होमबा एसे फोरमायदो
अ दे बिदिबा आंनो जागायनोसै नामा नोंथां दै बानानि फंनैसो सोमोन्दो
उम दे
म जोंहा दै बानाखौ गोबां नुनो मोनो नोंथां मानो होनो ब्ला जोंहा खर सुबुं बांनायनि जाउनाव न' बां लुनाया बांबाय जायनि जाहोनाव दैया खायलामा ङा ओ जायबो दैमाजों बोहोयोमोन लामाजों बोहोयोमोन बेफोखो मा
थेेजोबनानै एबा हा खोजोबनानै न' लुनायखौ नुनोमोन नुनो मोन्दों जों आथिखालनि समाव जाय औ दैया बोहैनान' दा बिदिनो दुब्लि दुब्लि जानला मानला लामाजों बोहैलाबायनानै लोमसावलाबायनायखौ नुनो मोनदों आरो जों नोंथां बे समाव ओ दाथ' नै दैज्लां बोथोर गोबां दै अखा हानायनि जाउनाव जोंहा नै आबादफोरखौनो मावनो हायाखै नोंथां ओ दा जेरै जोंहा दैज्लां बोथ थोरावथ' माइ आबाद माइ आबाद मावनोथ' थाखाय जोंहा दै नांगौ जायो दै नांगौ जानायाव माने बुंनायनि अभार जादों आरो नोंथां दा जोंहा नै ओ मा
ओ माइ गायनाय आबादाथ' सोलिगासिन दं दा दासिमबो जोंनिथिं दैयानो राननाय जायाखै माने माने दाख्लौ बावै सप्तानैसो सिगां ओरैबायदि अखा हादोंमोन हायै हायैनो माने लोमसावजोबदों इयाव जोबनायानो दैयानो दिनैसिम रानाखै नोंथां सोरानाफोर गायदोंबाबो गाय जायफोर मोन बिसिना माने गायदोंबाबो बे दै बानाजोंनो थैफिनबाय आरो नोंथां आरो माखासे खोथिया मोन गोबां न'खरफोरनि खोथिया दंमोन खोथियाफोराबो माने दै बाना जानायनि जाउनाव लोमनानै आरो नोंथां दा जोंहा आबाद मावग्रा बिथांमोना बे बोसोराव जोबां गोबां खहा जाबाय जानायनि जाउनाव जेराव आबादखौनो मावनो हायासै मोनसेबो मोजांयै आरो खुथ' माइखौनो गायनाया देग्गाय दा गोदानसो खोथिया फोफिन नांदों खोथिया थैजोबनायनि जाउनाव दै बाना जानायनि जाउनाव
खोनादोंना नोंथां?
खोनादों नोंथां खोनादों।
दा बेनि थाखायनो दै बानाया जोंनि थाखाय जोबोद खहा खालामो दैबाना जानायखौथ' जों दा रावबो हमथानो हाया नालाय होमबा नोंथां बे मोनसे मिथिंगायारि जाब्रबथायसो जायनि जउोनाव अखा ह मानाय अबावबा बान्दो बाय मोननायनि जाउनाव दै बानाया जायो दा दै बानाय जानायनि जाउनावनो गोबां माखासे सुबुंफोरनि न'आबो बुखार लांफानायखौ जों नुनो मोनो। निउस ससियेल मिडियाफ्राव एबा जोंनि खाथि खाला गामिफ्राव जों बेखौ नुनो मोन्दों। मानोना अखा हानायनि दै बोहैनो लामा गैयैनि जाउनाव मा होनो फिसा लामाजों बोहैहनो हायैनि जाउनाव बिदिनो दुब्लि दुब्लिसे बोहैलांलाबायनानै एसे एनैयनो देरलांनानै माने न'फोरखौ बुखारलांलाबायायनाय हा गिसि गानाय हाजो गिसि थिगानाय बेफोरखौ नुनो मोनदों आरो जों नोंथां जायनि जाउाव नुनो मोनदों। ससियेल मिडियानि गेजेरजों
हेलौ नोंथां। खोनादों ना नोंथां ए